जों नोंथांनिसिम गोजोन हामग्लायनायखौ बारहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामज्लायनाय जासिहरनाय थाबाय।
दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय साहा बिलाइ। साहा बिलाइआ ओ जोंनि आसाम आसामावनो गिबि बिदि गायजादोंमोन आरो बे साहा बिलाइ साहा बिलाइखौ जोङो साहा फुदुंना लोङो आरो बेखौ जायनायावबो बाहाय जायनाफोरावबो बाहायनाय जायो। साहा बिलाइआ जोंनि इण्डियाआवनो बिदि फेमास मानोना बेखौ साहा बिलाइखौ सेबखांनायानो ओ बिदि इण्डियाआव जादों। आरो बे साहा बिलाइखौ जो-जोङो जेब्ला फुदुंनानै लोङो अब्ला मोजां बिदि देहाफोरखौ जोङो मोननो हायो साहा बिलाइखौ बिदि गोबां बिदि जोंनि अल इण्डियाआवनो गासै आसामावनो बिदि खेथि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे साहा बिलाइखौ खानो थाखाय बिदि माबाफोरखौ लाबोनाय जादोंमोन आदिबासिफोरखौ लाबोनाय जादोंमोन आरो आदिबासि फोरानो ओ सिगांनिफ्रायनो आरो दाहालागि बिदि साहा बिलाइखौ खायो आरो बिदि खामानिफोरखौ मावो।
औ नंगौ।
साहा बिलाइ साहा बिलाइआ जेब्ला गायजेननाय जायो बेखौ गोबां आर लानांगौ जायो आरो बिनि बेजों लोगोसे बिदि दंफांफोरखौबो गायफानाय जायो जायनि थाखाय साहा बिलाइफोरा साहाखौ मोननो हायो आरो अक्सिजेनखौ मोननो हायो बेजों लोगोसे गोबां दै आरो बिदि ओ मिडिसिनफोरखौ होननो गोनां जायो। मानोना बेफोरबायदि होबासो साहा बिलाइआ मोजां जायो। आरो बिदि मोजां महरखौ लाबोयो बिनि उनाव बेखौ‌ खाखांनायनि उनाव बे साहा बिलाइखौ बिदि मेसिनफोराव होनाय जायो मेसिनाव होखांनायनि उनाव बियो साफात जायो। बि साफातखौनो जोंनि इण्डियानि फाहार आरो आसामनि फाहार गोबां गोबां बिदि जायगाफोराव दैथायहरदों। जेरै गोजान गोजान आमेरिका बेफोरबायदि जायगाफोरावबो
बेयाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा साहा बिलाइनि फारसे।
औ नोंगौ बे साहाय बिलाया जोंनि थाखायबो जोबोर गोनांथार जायो मानो होनोब्ला बे साहा बिलाइ साहा बिलाइखौ जों जोथोनै लाखिब्लासो बे साहाबा बिलइफोराना साहा दंफांफोरा बेबायदि मोजां थागोन आरो बेबायदिनो
मेसें बेबायदि बोथोरफोराव बेबायदि साहाफोरखौ साहा दंफांफोरखौ बेबायदिनो खलुमफोर होनाय जायो मानो होनोब्ला खलम होआब्ला बेबायदिनो गुबुन बिफांफोरा जेरै गेदेर जायो बेबायदिनो बेबो गेदेर जागोन बेखायनो जों बेखौ
बेबायदिनो खलुम होनाय जायो आरो खलुम होनानै जों बेफोरखौ गोबां जोथोन लानो गोनां जायो आरो सा बिलाइयाव जोथोन लानायनि गेजेरजों गोबां माखासे मेडिसिनफोरखौबो बेबायदि सारनाय जायो उम बेखायनो जों गोबां मान सुबुंफोरानो बेबायदि साहा बिलाइखौ बेबायदि जोथोन लानायाव बेबायदि हेफाजाब होखानांगौ मानो होनोबा गोबांबो बिदिनो जा बिलाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेखायनो जों साफ्रोमबो बि फिथाइ बिलाइफोरखौबो जोङो जोथोन लानाया जोबोर गोनांथार आरो जों हायोब्ला बेबायदिनो साहा बिलाइफोरखौ जों न'आव बेबायदि न'नि खाथि खाथिफोरावनो गायनानै बेबायदि लायोब्ला मोजां जागोन होब्लानिया जोंहा मेडिसिनफोर सारालासिनो जों न'आवनो बेबायदि सापातफोर बेबायदि बानायनानै जों न'आवनो साहाफोर लोंनो हायो बेखायनो जों साफ्रोमनिबो न'आव बेबायदि साहा दंफांफोरखौ बेबायदि गायनानै लायोब्ला बेबायदि मोजां जागोन आरो जों बे साहा बिलाइखौ जों खानानै
जों बेबायदिनो गोजान बेबायदि जायगाफोराव दैथायहरो आरो दैथायहरनानै जोङो बे‌ साहा बिलाइखौ लांनानै बे बिदिनो फेक्टरिफोराव बेबायदिनो गोबां बे मेचिनफोरा बेबायदि मेचिनफोर बाहायनानै साहा बिलाइ बेबायदि बेबायदि साफात बेबायदि बानायो। जोंनो साहा बिलाइखौ बेबायदि साहा लोंनायाव गोनां जायो। बेखायनो जोंनो साहा बिलाइआबो जोबोर गोनांथार।
औ नंगौ। दिनै गाबोन साहा बिलाइखौ साहा फेक्ट'रिनि अनगायैबो सरकारनि साहानि ओ साहा बिलाइनि अनगायैबो गामिफोरावबो जोङो बेबायदि ओ साहा बिलाइनि खेथि खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै गामि दफानफोरावबो खायफा खायफा न'आवनो साहा बिलाइ गायनानै बेखौ न'निफ्रायनो फानहरो आरो बेफोरबायदि साहा बिलाइखौ फाननानै गोबां बिदि ओ हहायफोरखौ मोननो हायो बिद थाखा फैसानि फारसे आरो बे साहा बिलाइखौ जोङो सापात बानायनाय जायो आरो बे सापातखौ जेब्ला जोङो फुंनि समाव सिखारनानै जेब्ला उन्दुनो ओंखारनाय ओंखारनाय मोनफिनो अब्ला बेखौ दै गुदुङाव साफात होनानै आरो सिनि होनानै जेब्ला जोङो फुदुंनानै लोङो अब्ला जोङो देहाखौ मोजां मोनो थाजिम मोनो ओ जायनि जाहोनाव जों सानफ्रोमबो आरो सदायबो फुंनि समाव जोङो सापातखौ साहाफतजों जोङो साहा फुदुंनानै लोङो ओ आरो बेफोर खौ जोंनि बि आसाम आरो इण्डियाआवल' बाहाया गोबां गोबां बिदि गुबुन गुबुन कान्ट्रि आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो दानि जुगाव बिस साहा बिलाइजों बानायनाय सापतखौ बाहायो ओ गोबां बिनि टेस्सखौ मानसिफोरा नायनानै गोबां बिदि मोजां मोनदों आरो बिदि मोजां थाजिम देहाखौ मोननो हादों बिनिखायनो ओ साहा बिलायानो ओ जों साफ्रोमनि थाखाय बे मोनसे गेदेर ओ साफात जोंनि थाखाय गोबां गेदेर मैल्य गोनां बेखायनो ओ सापातखौ जोंनि गासै जायगायाव हांख्रायनानै लानांगौ जाहाथे जोङो जेब्लायबो बेखौ गावनि फालांगिजों लोगोसे गावनि देहाफोरखौबो मोजाङै लाखिनो हायो साहा लोंनायजों
औ नंगौ गोदो गोदाय जोङो बिदि साहा बिलाइ खाग्रा बेबायदि सुबुंफोरखौ जों गोजाननिफ्राय बेबायदिनो गुबुन हारिनि बेबायदि आदिबासि बे हारिफोरखौ जों लाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बे आदिबासिल' नङा गोबां गुबुन गुबुन हारिफोरानो साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो बेदि खानो बेबायदि खाबुफोरखौ मोनो आरो खाना खानो खावुफोरखौ मोननानै साफ्रोमबो जिब खुंनियाव बेबायदि हेफाजाब होयो हेफाजाब होनाय बायदि जायो बेखायनो बे साहा बागाननि बिदिनो मालिक फोराबो बेबायदि हेफाजाब होनाय बायदि जायो जों बेखायनो बेबायदि साहा बिलाइफोराव बेबायदि
ओ साहा बिलाइ खानानै जों बिथांमोननिफ्राय रां बेबायदि लानाय जायो आरो रांखौ जों मोननानै जों गावनि न'खराव बिबायदि नांगौ जानाय एबा गावनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बायनानै लानो हायो
औ नंगौ ओ गोदोनि समाव गिबि खेब बिदि सापात खालामनो थाखाय लाबोनायानो आदिबासिफोरखौ इंराजफोरा लाबोदोंमोन आरो दानि जुगाव आदिबासिफोराल' साहा बिलाइखौ खाया नायनो थाङोब्ला गोबां बिदि जोंनि बर'फोर आरो राभाफोर बिथांमोनाबो गासै आसामाव थानायफोरानो गासै आइजोफोरा बिदि सापातफोरखौ खायो ओ जायनि जाहोनाव साफात खानानै गावनि न'खरफोरखौ सालायगासिनो दङ ओ गावनि मोजां बिदि जिउनि ओ थांना थानायनि राहाखौबो लागासिनो दङ ओ सिगांनि समाव खालि आदिबासियाल' सापातफोरखौ खायोमोन नाथाय दानि जुगाव आदिबासिखौल' नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला गोबां बिदि आदिबासिफोराबो गासैबो सापादावल नांथानानै थायासै गोबां बिदि गुबुन गुबुन खामानियावबो खायसे बारलांबाय बिनि थाखै बर'फोराबो बर' आरो राभाफोर बिसोर गासैबो साफात फोरखौ खांनायखौ दानि जुगाव नुनो मोनो। आरो बिथांमोना बिदि खानायनि बिदि बिथांमोनहा बेफोरबायदि पेमेन्टखौ बिसोरो मोननो हायो। जायनि जाहोनाव बिसोरहा मोनसे दिन थायो बे दिनाव बिसो सोरो बे गावसोरनि मोननांगौखौ आनजावनो थाखाय थाङो। बिथांमोना बेफोरबायदि मोननाय रां मोननायजों बिदि गोबां रंजानायजों बिदि साफात खानाय साफात बिलाइ खानायफोराव गोसो होसिननो हायो।
औ नोंगौ जोङो बेबायदिनो जोङो बेबायदि साहा बिलाइफोर बेबायदि गायनायफोराव जोङो बिदि हिनजाव मानसिखौल' जोङो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोना। बेबायदिनो हौवासा बेबायदि मानसिफोरखौबो जों खामानि मावनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला ओ दानि मुगायाव बेबायदि आथिखालनि मुगायाव बेबायदिनो साहा बिलाइखौ खानाया बेबायदि मेचिनफोरजोंबो खानो हायो आरो बेबायदि गोदो गोदायाव थेवबो गैयामोन आथिखालनि मुगायाव बेबायदि मेचिन फैनायखाय बिदि मेसिनफोरजोंबो बेबायदि हौवासा बेबायदि मानसिफोराबो खानो हायो आरो बिबायदिनो मेचिन दावाइ मेडिसिनफोर सारनाय समाव बेबायदिनो हौवासा मानसिफोरखौ गोनांथि जायो मानो होनो ब्ला बे मेडिसिनफोरखौ गासैथिंबो सारनो गोनां जायो बेखायनो हौवा मानसिफोरखौबो गोनांथार जायो आरो बेबायदिनो खलम होनाय समावबो बिदि हौवासा मानसिफोरखौ नांगौ जायो बेखायनो बेबायदिनो साहा बेबायदि
मावखानाय आरो बेबायदिनो साहानियाव बिदि मेडिसिन होनायफोरावबो बिदिनो
खामानिफोरखौ मावनाय जायो। जोंहा दिनै समा जानानै फैबाय गोबां सम जानानै फैबाय बेखायनो जों दिनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथनसै।
औ नंगौ।